हेलौ नोंथां हेल' अ खोनादोंना? खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों औ खोनादों खोनादों।
अ अ आं हरनाया रिसिभ जादोंना?
औ जादों।
औ आं हरनाया रिसिभ जादों ना? अ दा जोङो मा होनो बिबारनि सायाव राव ओ माने रायलायनो सानदों आरो ना। दा
औ दे
आवाजखौ खोनादोंना आंनि राय्लायनायखौ?
औ खोनादों औ खोनादों नोंथाङा खोनायाखै होनबा आंनिखौ?
खोनादों खोनादों नोंथांमोनबा फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा मा मा बिबारखौ गायनानै मोजां मोनो बा बिबार मा मानि थाखाय गोनांथि।
औ औ बिबाराथ' जेनेबा बिबारखौ जोङो फार्स्टावनो गायनायखौ रायज्लायग्रोनोसै।
बिबारखौथ' आङो बे ओ जबा बिबारफोरखौ गायफेरबाय गिन्दि बिबार बे कार्टुन था बिबार बेफोरखौ गायखेरबाय गलाब बिबार बेफोरखौ बेफोरखौ गायनोबा थ' जेनेबा आं गलाब बिबारनि बाथ्राखौनो होननोसै आरो नोंथां। बे गलाब बिबार खौ गायनो थाखायहाय जों माने गुबुननिफ्राय बे गलाब बिबारनि देन्थाखौ लाबग्रोनांगोन आरो फायनानैहाय औ लाब ग्रोनानै जोङो बे आं थ' माने गुबुन गुबुन उ माने सुबुंनि गायनाया आलादा आलादा खोना ओमफ्राय आंनि गायनाया जाहैबाय बिदि आं बे देन्थाखौहाय मोनसे बथलाव दै इसे होनानै माने सोमना दोनो आरो माने रोदा फैनाया लासे ओमफ्राय रोदा फैनायनि उनावहाय आङो बेखौ हायाव गायना होनोसै। होनानै बिदिनो दै होबाय थाबाय। ओ ओमफ्राय बिदिनो थांलाङो आरो नोंथां आरो बे गेन्दि फुलफोरखौ गायनायाथ' इदिहाय ओ गेन्दि फुलखौहाय जों फार्स्टावनो ओ ओ माने गेन्दलि फुलनिनो बे बिबारा राननानै ओ बेगर ओंखारोना बे बेगरखौहाय गुबुननिफ्राय लाबग्रोनांबाय बिदान हिसाबै लाबोनानै बेखौ फोना हग्रोबाय आरो फास्स्टावनो हा एसे जावग्लिनानै, ओमफ्राय फोना होनानै बे जेब्ला रज'गोन अब्लालाय बेखौ हाबाय गायनानै बिदिनो फुङाव खेबसे बेलासि खेबसे दै होबाय थाबानो माने बिदिनो थांलाङो आरो। बि बिदि गायो आरो आङो। आरो बे अपरिजिता बिबार ओ बेफोर बेथ' गायफेराखै आं जेनेबा नोंथाङा गायफेरदों नामा मालाबा बे बिबारखौ?
अ गायफेरदों नों
अ माबायदि गायोबा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
अ फोरमायनो हागोन मानो होनबा बेहाबो बिबारनि उनाव फिथाइ जायो नालाय। ओमफ्राय जेब्ला बिबारनिफ्राय फिथाइया रानानै रानगोन रानगोन अब्ला जावायनानै। फोयोआरो हागो हाखौ जावग्लिनानै आङो इमफाय जेब्लानोखि। फिसा फिसा माने बिलाइ हरगोन उम इदिनो गांनै गां थाम बिलाइ हरखांनायनि उनाव बेलेग उम माबायाव माने। ज जायगायाव माने आङो गायस्लायना होयोआरो गायस्लायना होनानै बिदिनो। ओह बेराफोर हो खाथियाव गायना होनानै ओमफाय। इखोनो मानला होनाय जायोआरो ओम माने अफराजिथाखौ। है ओरैनोथजोङो बिबार। खो माने बेलेग बेलेग माने बिबार गायनायजायो। इदिनो ओमफाय। बिबारखोजों ओरैनो मा मायाव बाहायो जेनेबा मा मा खालामो बेखौनो। थाङा बुंनाहोनो हागोन नामा?
औ बिबारखौथ जोङो फासताव बुंबोलाथाय आं फुजा होनायखौनो बुंनो थांगोन आरोना। नोंथां। बे फुजा होनायावबो जोंनो बिबारनि जोबोर गोनांथार। जेरै कालि फुजाफोरावहाय जोंनो जबा बिबारखौ नांगो गोदजा बिबार। आरो। बे ओह जोङो शिबफोर फुजिबालाय बे गुफुर बिबारफोरखौबो होजायो कातन्ता बिबार। गेन्दि फुल बेफोरखौबो होजायोआरो। आरो अपरजिता फुल आरो माने मानसिफोरा माने। ओरै होननाय खोनानोमोन्दों आरोआं नोंथां जेनेबा सुनिबार सुनिबारावहाय बे अपाराजिता बिब बिबारजों जुदि जों साथि लगायोब्ला ओह बि बिदिब्लाथाय ओह खनि दानलाङो होननानैआं खोनानो मोनदोंआरो नोंथां बेसेबां सैथो आंबो मिथिला
अ औ।
औ आरो जोङो बिबार बाहायनाया औआरो जोङो हाबाफोरावबो बाहायनाय जायो आरो बिबारखौ। माने ओ जेरैहाय हाबाफोरावबाथाय माला सुनायहाव आरो जेनेबा बे सारनाय आरो बे मन्दाबाव बेफोरावबो बाहायो आरो बिबारखौ।
उम
आरो थ' बिबारखौ जेरै माबायावबो बाहायनाय जायो जेनेबा ओ सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ प्रपस खालामनाय बिदियावबो माने बाहायनाय जायो। बे बिबारखौ नोंथां। अ अ आरोथ' उम
आरो न'आव साजायना दोननो थाखायबो बाहायनाय जायो आरो।
औ। सेन बे बिबारजोंबो बानायदों। जों बिबारजोंहाय जों माहोनो माने बिबारखौजों खिति खालाम खिति हो हिसाबाव खालामनानैबाबो जों फाननानै निजिनि लाइपखौ मानो हायो आरो बिबारफोरखौ
औ नोंथां औ।
माबानानै फाननानै जोङो फालांगि हिसाबाव जेनेबा फानहरनो हायो आरो बिदिनो गिदिर गिदिर मन्दिराव जेनबा जोङो लांनानै बा बेखौ जोङो फोरा बिबारखौ जोङो फोराननानै जोङो मोनसे इद्रासथ्रि फोरावहाय अननानै जों बिजों धुब महरावबो जोङो बेखौ माने धुबबो बाहायनो हायो आरो।
बानायनो हायो औ औ।
बिनो आरो
आरो बिबारजोंबो माने ओ ओ मा होनो इखो गोबां ओ बा बेसाद बानायनाय नुनो मोनो आर रो जेरै जोङो गलाब बिबारजों निमा ओ फाइलिफोरजों जेनेबा ओ गलाब रस इदि बानायोना मोखाङाव फोनग्राहाय ओ बेफोरखौबो माने बानायनाय नुनो मोनदों आरो आरो जेनेबा खायसे खायस से बिबाराथ' जोंनि खानायनि थाखायबो मोजां आरो बे जेरै जबा बिबाराबो ओ ओ ज जेनेबा जबानि बिलाइआबो जोंनि खानाइनि थाखाय जोबोर मोजां होननानै आं मिथिनो मोनदों आरो नोंथां। जेनेबा बेखौ लाब बा खानाया जेनेबा गोसोम माने सिल्कि जायो होननानै मिथिनो मोनदों आरो आङो। नोंथाङालाय लाफेरदों ना लाफेराखै बे जबा बिबारखौलाय
लाफेरदों लाफेरबाय गोबां बार लाबाय आंथ' बहुद मोजाङानो मोनदों माने गोबां मोजाङानो मोनदों आरो ना माने खानायखौ माने मोजां माने महराव फैनाय मोन्दों आरो आङो मा
औ बे आरो नोंथाङा मोखोना बिबारखौ मिनथिगौ ना
अ मिनथिगौ
औ औ मोखोना बिबारजोंहाय बे जौ बानायनायनि बे ओ लारु खौ बानायनाय जायो नोंथाङा मिनथिगौना बेखौ
औ मिनथिगौ
औ औ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा माबायदि बानायो बे लारुखौहाय बाखार जेनो
अ अ अ हागोन नोंथां मा बे बिबारजोंहाय जोङो बिबारखौथ' फार्स्टावनो खाना लाबाय माने गिबियावनो खाना लाबाय बिनि उनाव ए माइरंखौ सुनानै सोमनानै दोनो। बेनि उनाव रानहोनो थाखाय दोनो आरो। एकन ए माने से ओ माहोनो बिदिनो दोनसिगोन आरो ओमफाय गोबाव दोननानै एसे ओमफाय उनावहाय रानबाथाय देस सिगोन उवालबा ओ माहोनो दिंखिफोराव देसिगोन आरो। देनानै गुरा माने माबा जाबाथाय मिसि मिसि जाबाथाय ओमफाय बेखौहाय उनावहाय दैजोंहाय लारु खालामनानै दोननांगौ आरो जिजों खोबनानैहाय। ओमफाय साननै बा सानथामनि उनावहाय माने बेयो जायो आरो ओमफाय।
अ आतसा।
ओमफाय
अ
होमबा नोंथां जोंनि रायलायनायनि समखौ
जोंनि समा जाथ'वाखै नोंथां एसे नांबावगोन।
नांबावगोनना?
औ नांबावगोन औ जोंनिखि माबायदि बानायो इखौ खोन्थानोसै आरो आं नोंथांनो। ओ जोंनि जिगोहाय बे फार्स्टावनो जोङो बाखार बानायनो थाखाय माइरंखौ माने देना लानांगोन आरो माइरंखौ एसे सोमनानै बे फिथा गुन्दै बायदि देना लाग्रोबाय लानानैहाय आरो बेखौ मोखोना बिबारखौ एसे फोरानदब नानै बेजों देफाबाय आरो। ओ देनानै बिदिनो दै होनानै ओ लारु सि सिथुम सिथुम दोनबाय दोननानैहाय बे दाला मोनसेयावहाय जिगाब होबाय जिगाबनि सायाव लारुखौ होबाय होनानै आरो बिदि सायाव सिगाब जाबसिन बावनानै दोननाय जायो आरो नोंथां।
ओ जिगाब दोनानै ओमफाय सानब्रै सानबासोनि उनाव ओ माने बोखारबाय बोख खारनानै बिदिनो लारुखौ फोरानस्राबाय बिदिनो बानायो आरो जोंनिथिंजाय लारुखौहाय। आरो जेनेबा बेयाव माने लारुखौ बानायनाय समावहाय गोखै गोखा बिदि जानानै आखाय सुवालासिनो दांनो मोना आरो बिदिब्लालायनो लारुआ माने ओ माने गाज्रि जायो होननानै बुङो आरो बिसोरो।
उम उम
औ नोंथांजों रायजलायनानै बिदिब्ला दिनै आङो बिबारनि बागै गोबां बाथ्रा मिथिनो नो मोननानै बिराद गोजोननाय थाथारबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां आंबो मोजां मोनबाय दे बिदिबा जोंनि रायजलायनाय समा जोब
मा होनदों?
बिदिबा जोङो दोनथनसै।